नोंगौ औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा खोनादों ना ओ बे समावहाय आङो नोंथांजों जेनाखि ओ माखासे ओ गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो लानाय जादों ओ दा बे आयदायानो जाहैबाय जेनाखि जोंथ' जोंनि जिउआव माखासे ओ गसंथानो थाखाय जोङो ओ सोरबा सोरबायाबा दाउ अमा फिसियो ओ बा गुबुन गुबुन खामानि मावो दा नोंथाङाबो ओ बेफोरबायादि जेन'बा मालाबा समाव दाउ अमाफोर फिसिबाय आरो ओ बा नामा बा फिसिगासिनो दं नामा बेफोरनि सोमोन्दै ओ फोरमायनानै होदो आरो जेन'खौ
औ नोंथां बे ओ नोंथां बुंनाय बादिनो आंनो दा मोसौ फिसिगासिनो दं आर ना नोंथां जे जोंहा मोसौखौ फिसिनानैबो न'खर सुंथानो बा न'खराव जोंहा माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोबा जोंहा मोसौनि जे फिसिनानै खामायनाय रां फोरजोंनो जोंहा नायफिननो हायो आरो मोसौ फिसिनाय बुङोबा जोंहा मा मोसौखौ ओ बाथोन खालामनाय बायदिखौनो जों बुंनो हायो आरो जोंहा मोसौखौ फिसिनो थाखाय जोङो मोनसे उदां जायगा नांगौ जाय जायगाखौ नोंथाङा न'नि साखाथि फाखाथियाव खालामोबा माने एसे गाज्रि जागोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला ओ जोंहा ओ बे ओ साखाथि फाखाथियाव खालामोबा मोसौनि जे गोबोर बायदिसिनाया मोनामनाय गेस सोमजिहोयो आरो मोसौनि हावाय बा मोसौनाव फैनाय माखासे थाम्फै बायदिसिनाया जोंखौ एसे ओ गाज्रि खालामो। जायनि थाखाय जोङो हायोब्ला बेखौ एसे जानगाराव खालामनो नांगौ बा गामिनि सुबुंफोर थानायनिख्रुइ एसे जानगाराव खालामनो नांगौ आरो। थायोबा जे हाग्रानि सेर साखाथियाव खालामबा बेयो साबसिन जायो। दा आङो बेखौ हाग्रानि साखा थियावनो खालामदों जाय हाया माने सरखारनिसो हा आरोना नोंथां। बेहायनो आं लुहैनाय जादों आरो। मोसौ फिसिनो थाखाय जोङो गिबियाव मा खालामग्रोनांगोन जोङो जे मोसौनि गलिखौ मोजाङै लुग्रोना लाग्रोनो नांगोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा माबे मोसौखौ फिसिगोन बेखौ नोंथाङा थि खालामना लानो नांगोन आरो। थिग बेबायदिनो आंहा मोसौखौ जे जायगानि ओनसोलावनो मोननाय मोसौ जाय गावारि मोसौ बेखौनो आं फिसिनाय जायो। बेबायदिनो आंहा मोसौआ गासै ओ गुजि बा फिसा फिसौखौ लानानै जोङो सेजौनिबो बारा जायो आरोना नोंथां। थिग बिदिनो मा ओ बाजिथा मोसौआ आंहा गाइखेर होयो। मासे मोसौआ ओ खमैबो सेदान सानसेयावहाय थाम लिटार गाइखेर होयो। थिग बेबायदिनो सेलिटार गाइखेरखौ आङो ब्रैजि राङाव फानोबा बियो ओ सानसेयावहाय बाजिथाम मोसौनि गाइखेरखौ गासै सेजौ बाजि लिटार फ्राम जाफ्रामबो माब्लाबा बारो। बेखौ आङो द' रोजा बा स्नि रोजा गेजेराव मोनो आरो सानसेयावनोहाय। नाथाय बेबादि एसेबां गोबां मोसौखौ फिसिनो थाखाय आंहा मा सानै लावखारबा मोसौ गुमग्राखौबो लानाय जादों। जाय मोसौखौ नायफिननायाव गोबां ओ बिफावा बाहागो लायो आरो। थिग बेबायदिनो मोसौखौ मा फिसि नायाव आङो गोबां जेंनाजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय मोसौनि माखासे बेमारफोर फैयो। जेरैहाय मोसौ आइ बेरनाय, सौखा जानाय, आथिं खरा जानाय, उदै दुनाय बेफोरबायदिजों जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेफोरबायदि जायोब्ला मा खालामो आङो जे गामि ओनसोल बा जोंनि साखाथियाव थानाय खाथिनि जुनार फाहामसालियाव थांनानै बा जुनार फाहामग्रा डाक्टरखौ लेंना लाबोनानैहाय बिसोरनो बिजि मुलिफोरखौ होनाय जायो आर। ो आरो बिदिनो मोसौफोर खौ एसे रैखा खालामनो हानाय जायो। थिग बेबायदिनो मोसौफोरखौहाय मा ओ दैज्लां बोथोराव जोंहा आबाद फोथारा मा माइ आबादजों बुंफबना थानाय जायनि थाखाय जोङो मोसौखौ गुमनो थाखाय बा गांसो जाहोनो थाखाय जायगा गैया जायो। जायनि जाउनाव जों बेखौ हाग्राफोराव गुमहैनो लागा जायो। थिग बिदिनो हाग्रायाव गुमना लाङोबा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो माबेबा समाव मोसौआ न' फारसे गिदिंना फैफिननो रोङा जायो गोबाव सम सिमालागै माबेबा समाव मोसौफोरखौहाय मोसाफोरा अरथारनानै लाखिना जानाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिजों जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो मोसौनि जि गाइखेर फाननायजोंल' आंहा मुलाम्फा जाया जेरैहाय मोसौनि खि, मोसौनि जे खि बेयो गोबोरा जोंहा हासार जायो। जाय हासारा जोंनि आबादनि थाखाय जोबोद उम गुन गोनां। बेनि थाखायनो बे मोसौनि गोबोरखिखौ आङो हासार खालामनानैहाय दाब दाब जायगासिम फानहरनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो आंबो न' खराव एसे आबाद मावनायाव बे मोसौनि गोबोरखिखौ बा गोबोर हासारखौ होनानैनो मुलाम्फा खालामनाय जायो। आरो बिब्दिनो मोसौनि जे ओ बिबाङा बांद्राय जायोब्ला आङो बे मोसौफोरखौबो गुबुन फारसेथिं फानहरनाय जायो बा ओ बेखौहाय गुबुन जायगायावहाय साप्लाय खालामहरनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो ओ मोसौजों आंहा हालेवनानैनो जानाय जायो माने दोरोङारि आदब खायदाजोंनो आं हालेवनाय जायो। मानो होनोबा आंनो मोसौ फिसिखायो नालाय जे मोसौ हालुवाबो दंखायो जायनि था खाय आङो आबाद मावनायाव बे मोसौजोंनो हालेवनानै बायदि रोखोमनि आबाद जेरै माइ गायनाय बायदि रोखोमनि मैगं साइगं जेरै लाइ लाफा बेफोर खौ फोनाय बायदिसिनायाव मोसौजोंनो हालेवनानैहाय आङो ओ आबादखौ मावनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो मोसौजों हालेवनाय आरो मोसौनि जि गोबोरजों हासार खालामना होनाय बेजों आंहा गोबां मुलाम फा जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ मोनसे मोसौखौबो आं फिसिनाय जायो जाय मोसौ मोसौआ जाहैबाय जारसि मोसौ बे जारसि मोसौखौ फिसिनो थाखाय मा जोंहा बेबायदि दुब्लि फोथाराव खाहैनो थाखाय जायगा गै माबानो खाहैनो हाया आरो ना। इखौ न'आवनो लाखिनानै फिसिनाय जायो बेनि थाखाय दाना बा गांसो हानानै होफैनांगौ जायो आरो बेनि थाखाय आ आलादा सासे नायफिनग्रा लाना दोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मोसौखौ फिनाय जायो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो माबा मोनसे जिब जुनार दाउमा दाउसा फिसियो नामा नोंथां?
औ नोंथां आङो जेनाखि थाम बोसोर सिगांनिफ्रायनो आङो हांसो फिनानै ओ आंनि न'खरखौ सुंथाबोगासिनो बा आङो ओ सानफ्रामबोनि आंनि खर जिउनि ओ गोनां जानाय माखासे खरसाफोरखौ आङो ओ बे हांसो फिनायजोंनो सुफुंगासिनो दङ दा हांसो फिनाया जोंनि थाखाय फिनो हायोब्ला जोबोद मुलाम्फा गोनां ओ मानोना जोङो हांसोनिफ्राय ओ हांसो बिदैनिफ्रा ओ हांसो फिसिनानै हांसो बिदैखौ फाननानै आरो हांसोखौ फाननानै ओ जोङो बैफोरनिफ्राय गोबां रां बुथुमनानै ओ जोङो बे ओ जोङो ओ गावबागाव खरसाखौ जोङो दिखांनो हायो आरो। उम बेबायदिनो हांसोखौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो जोङो हांसो फिसिनो ओ मोजां जायगा जोङो ओ नागिरनानै लाग्रोनांगोन। ओ जे ओ जाहाथे जोङो बेखौहाय ओ उदाङै दैयाव हगारनो हानाय जानांगोन एसेबाबो। ओ बेफोरनि थाखाय जोङो फुख्रिफोरावबो हांसोखौ फिसिनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ जायफोरना ओ जायफोर जायफोरनाहाय न'फोरा एसे ओ बे दैफोर जिं बेफोराव जोङो ओ हांसोखौ फिसिनो हायो आरो। ओ दा बै हांसो ओ थाग्रा खुलिखौ जोङो न'नि साखाथि थिराव ओ साखाथि थाराव माब्लाबाबो बानायनो नाङा। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जे हांसोआ ओ गोबां ओंखियो बै खि हांसोनि खियाबो जोबोर मोनामो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ साखाथि फाखाथि न' फोराव बानायनो नाङा जोङो हांसो ओ गग्रा बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो मोनसे सांग्रां जायगा नायनानै लाग्रोनांगौ जाय न'निफ्राय मानसि थाग्रा न'निफ्राय एसे गोजान ओ दा बेयाव जोङो ओ हांस सोनि हांसोखौ ओ नोंथाङा बेसे बुरजा फिगोन बेखौ नायनानै जोङो बे गग्रा खौ बानायनानै लानांगौ जायो ओ बेबायदिनो जोङो गग्रा बानायनानै लाखांनायनि उनाव जे हांसोखौ ओ फिसिजेननो थाखाय जे ओ हांसो जोलै बासिनांगौ दायो ओ दा हांसो जो माबायदि हांसो जोलैखौ बासिनांगौ होननानै बुङोब्ला जाय हांसोआ ओ हाय एसे गिदिरजार आरो ओ ओ दाउदैफोरखौ मोजाङै होयो। ओ बैफोरबायदि हांसोनि जोलैखौ जोङो बासिनानै लाबोनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो ओ सिगाङाव ओ ए बिदिनो मा जि बा जिनैसो हांसोफोरखौ बायनानै लाबो गोरजायो जे ओ बेफोरनि गेजेराव जोङो जोखौ बांसिन बायनांगौ बा जोलाखौ खम बायनांगौ। बेबायदिनो जोङो बायनानै लाबोनानै ओ जेनाखि ओ बे हांसो फिसिनाय बेखौ जोङो जागायजेननो हायो ओ बेबायदिनो जोङो ओ जेनाखि हांसो ओ हांसो ओ जोखौ जोङो ओ फिसिनानै बिदै दैहोनांगौ ओ बेबायदिनो ओ बिदै दैहोनानै जेन'बा जोङो गहोनानै जोङो हांसोखौ फेहेरग्रोनो हायो। ओ दा बै बैफोरबाददि बिदै दैहोनानै गहोनाय समावबो जोङो हांसोखौ बिराद थाल लानांगौ जानाय लोंनाय ओ ओ जा बिसोरखौ मोजाङै जाहोनांगौ ओ दा बिसोरनि जानायनि थाखाय जोङो ओ माखासे दाना बेजों लोगोसे एम्फौ एनला खारस्रि खामलाखौबो बिसोरनो होफैनो हायो। ओ बेजों लोगोसेनो आरोबाव माइ ओ माइ गार ओ माइ गुग्ला ओ बा माइ गोग्गो ओ माखासे आग्लायनानै थानाय बेफोरखौ जोङो होलाबायनो हायो हांसोफोरनो ओ बे बेबायदिनो सम सम ओ दैयावबो उदाङै हगारनानै होनांगौ। मानो होनोब्ला बिसोर ओ दैयावहाय गोबां रोखोमनि माखासे बुस्थुफोर मोनजायो। ओ जायजों बिसोरो थाब थाब सिनै देरो जेरै हांसो हाय एम्बुखौबो जायो। बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरखौनो बिसोरो जाजोबो दा बैफोरबायदिखौ उदाङै हगारनानै ओ उदाङै हगारजानानै मोनजायोब्ला हांसोआ थाब थाबैनो देरो। बेबायदिनो हांसो हांसोखौ जोङो ओ जेनेबा ओ फिसिनाय जायो। ओ दा बेबायदिनो जोङोहाय ओ हांसो हांसो जोफोरखौ जोङो बेबायदि फार्माव बांसिनै दोननांगौ जायो जाहाथे बांसिन जेरै जोङो दावदैनि दिहुनथाइखौ जोङो बांहोनो हायो। दा गोबां रोखोम ओ गोबां बुरजा जोङो दावदै सानसेयावनो जेन'बा जौसे नैजौ दिहुनननो हायोब्ला जोङो सानसेयावनो दाउदै ओ ओ दैसेयावनो दाउदैनि दामाहाय जिबा रां जायो ओ बेबायदिनो जोङो बै दाउदैफोरखौ जोङो ओ ओ न'नि हाथाय बा गामि ओनसोलफ्रावनो जोङो ओ बांसिनै फाननो हायो आरोबाव जोंनि दावदैनि‌ दिहुनथाया गोबां जानानै फैयोब्ला जों बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हायो आरो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो। दा जोङो दाउदै फाननायनि अनगायैबो जोंनाव जुदि हांसोनि अनजिमाया अनजिमाखौ बुरजा बांहोनो हायोब्ला जोङो हांसोखौबो गथा फाननो हायो दा आथिखालाव हांसो गथानि दामाहाय द'जौ बा स्निजौ लायो। ओ बेबायदिनो ओ एसे गिदिर जायोबाथाय स्निजौसो लाखायो दा बे ओ दा बैफोरबायाददि जेनाखि हांसो फिसिनाय आदब बेखौ सो सोलोंनानै जोङो हांसोखौ फिसियोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जागोन मानो होननानै बुङोब्ला हांसोआ माब्लाबा समाव जोंहाय बायदिसिना बेराम बेरामबो जायो जेन'बा बाद बेमार बा मालाबा हारसिंनो बायदि बायदि बेराम जानोबो बिराद गोरलै आरो हांसोआ दा बेनिखायनो जोङो थाल लायै थाल बेखौहाय बायदि मुलिफोर होनांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो बे हांसो फिसिनाय फार्मखौ बानायनायनि सिगां जोङो बेनि सोमोन्दै फरायसंनाया गोनांथार। आरो मानोना हांसोआ मालाबा समाव बेमार जानानै दसेनो थैजोबोबो बेखौ खुनु हमनो हाया बेनि थाखायनो बै लैखोनफोरखौ हमदांनो हानाय बायदि बेफोरनि बागै फरायसंगोरोनांगौ आरो मोजां गोथौ गियान लानांगौ। बेबायदिनो जोङो बै ओ ओ हांसो आबादखौ मोजाङै फिसिनो हायोब्ला जोङो बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फाफोर मोननो हायो आरो नोंथां। दा नोंथाङा जा बायदि दाउ अमा फिसिनाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबद मोजां मोनबाय। ओ दा अब्ला जोङो दिनै जोंनि रायलायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ नोंथां दे अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां अब्ला समाबो जाबाय दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।